हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ दायो होमबा जोङो ओ औवानि बाहायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
औ जागोन दे ।
औ आ औवायाथ' थ' ओ जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोनां नालाय जेरैहाय जोङो औवाखौ जोनोम जानायनि फ्राय लानानै थैजासिमाव बाहायो होननानै जों माने गासैबो सुबुंफोरानो मिथिखायो । थिग बेबायदिनो माने जोंनो जोनोम जायोब्ला माने जोनोम जागोदान गथ'खौहाय उथुमै हानायावहाय बाहायो होननाय बायदिनो बेबायदिनो जोंनिया गोदो गोदायहाय बर' फोर गथ'नि उथुमै हानायावहाय माने बे औवाखौ बाहायोमोन औवानि माने खाथि मालाजोंहाय हायोमोन होननानै ओ खोन माने बुंनाय खोनादों । नाथायबा आथिखालावथ' बिदि खालामनाय नेम खान्थिया गैला । थेवब्लाबो माने हाय जोंनि जिउआव जोबोद गोनां । बेबायदिनो जोङो थैनाय समाव औवा माने औवानि स सां बानायनानैसो माने मानसि गोथैखौ लांनाय जायो नालाय । बिदिनो माने औवाया जोंनि थाखाय थाखाय जोबोद गोनां बेबायदिनो जों औवानिफ्राय गोबां बायदिसिना आइजें आइला बानायो जेरैहाय खदाल बिफु बिखुं । ओ बिदिनो सेखा बिखुं ओ संराय सानद्रै सानदांगा बेबायदिनो ओ गोबां गोबां बायदिसिना जेखाइ खब बाय, सेन, खखा, खाखि, माने बैफोर आइजेंफोर बेहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो हुकेन हुलाबारि बिदिनो बावखा माने जों आबाद मावनायानो जा, हि जि दानायावनो जा बा न' बानायनाय ओ बायदिसि ना ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायनाय बा मैगं खा बाहायनाय बिदिनो गोबां माने आइ आइजें आइलाफोरखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो, बेबायदिनो माने औवाया हाय गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय औवाखौ जोङो जोंनि जायगायावहाय बिदिनो बुरखा औवाबो बुङो बिदिनो जाथि औवा बिज माने बेफोर औवाया माने गोबां रोखो रोखोमनि दङ बैफोर औवाफोरखौहाय जोङो, न' लुनायाव बाहायो बेबायदिनो जोंनि बर'फोराहाय ओ गोबां उम माने गोजौ थाखोनि नङा नालाय, बिदिनो ओ सिगांनि समनिफ्रायथ' जोंहा माने, हानि न'आनोखा बेबायदिनो ओ जों औवानिफ्राय खुन्था बानायो बिदिनो जों माने गोबां खामानियाव, औवाखौ बाहायो बिनि अनगायैबो जोंहा माने औवानिफ्रायथ' जों लेखा बिलाइ बाहायखायो नालाय बानायनाया बेबायदिनो माने जोङो, गोबां बुर सा औवाफोर थायोब्ला बेफोरखौहाय जोङो फाननाय जायो बिदिनो गोबां माने बेफारिफोरा बायख'ना लांफैनानैहाय गोबां फेक्टरिफोरावहाय होयो बिदिनो लेखा दिहुनो औवानिफ्रायहाय, बेबायदिनो जोङो, औवाफोरखौ गोबां खामानियाव बाहायो, बिदिनो जों औवानिफ्राय औवा गोराननिफ्राय जोङो बन आरिबो मोनो, बिदिनो जोंहा माने जोंनि जिउआवहाय औवाया, गोबां गोनां माने बेबायदिनो जोंनि जिउआवहाय माने औवाया गोबां खामानियाव जोंखौ मदद होदों जोंनि बरफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने औवानि बाहायनाया माने जोबनो थांखायाखै बिदिनो माने जोङो औवाखौहाय गोबां माने गायनांगौ बिदिनो माने औवाया एसेयावनो थाब थाब बारिखायो नालाय बिदिनो माने जोङो बायदि बायदिसिना बेरा होनाय बायदिसिना ओ आइजें आयला हेबनाय न आरि बानायनाय बेफोरावहाय जों माने औवाखौ खौ बाना बाहायो बिदिनो जोङो औवानिफ्राय फाननानैबो गोबां रांनि मददबो मोनो बिदिनो जोङो ओ बायदिसिना आइजें आइला हेबनानैबो फानो फोरावबोहाय जोंहा माने गोबां रांनि हेफाजाब जायो बेबायदिनो ओ नोंथांमोनहाबो माने माबायदि बाहायो बेखौ फंनैसो बुंजागोन
औ जागोन नोंथाङा होननाय बायदिनो जों औवाया जों सुबुं माहारिनि माने जिउआव गोबां गोबां माने जायगा आवग्रिना लादों आरो जों माने जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम औवाखौ बाहायो नङा होमबा जों गोबां गोबां बिदि बिदिनो नोंथाङा ने बिदि बे उथुमै हानाय फोराव औवाजोंनो हायो होननानै आंबो खोनानो मोनदों माने जोंबो गोदोनि माने आबै आबौआ खोनथाबोनाय बायदि खोनादों बेनिफ्राय जों हाबा जानाय हाबा जानायावबो जोंनो औवाया माने बिफा गाहाय बिफाव लानायखौ जों नुनो मोनो मोनो बे हाबा मा। सानद्रिफोरावथ' जोंना सानद्रि नांगौ। हाबायाव नङा होमबा सानद्रि सान्द्रियाव सान्द्रियाबो जोंना औवाजोंनो बानायनाय। बेनिफ्राय जोङो बिबान बाननाय बिबान बाननायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों जेनेबा बेयाव औवाजों बानो। बे फोरो आरो औवा खाथिजोंनो हे हेबो जों बे बिबान लाग्राफोरख खौबो बेफोर मान औवानि बाहायनाया ओरैबायदि आरो जों थैनायावबो थैनायावबो जों गोबां औवानि बाहायनाय औवाजोंनो गासैखौबो बानायनाय जा-जायो नङा होनबा? गोथै बानलांग्रा बैसांखौबो जों औवा जोंनो बानायो। बिदिनो जोंना माने औवाजों माने गोबां खामानिखौ मावनाय नुयो आरो। बे जोङो थैनो जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जोंनियाव औवाया माने ओरैबायदि बिफाव लादों जे जोङो माने औवाजों गोबां खामानिफोरबो मावनो गोनां जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो माने बे जोंनो जिउ खुंनाय समावहाय नांगौ जानाय मुवाफोरखौ मुवा खायफा नां मुवा बेसादफोरखौ जों माने औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरैहाय जोंनो सान्द्रि, संग्राय बेफोरो नोंथां होननाय जोंनो बेफोरथ' नांबाय थागौ नङा होनबा जे जोङो माइरं जावनाय खामानियाव बेफोरखौ बाहायो नङा होनबा आरो गोबां खामानियावनो बे सानद्रि, संग्राय, सान्दांगा बेफोरखौ बाहायनाय नुयो। जोङो बेफोर गासिबो सान्द्रि संग्राय सान्दांगा जेखाइ खबाइ सेन बेफोर माने गासिबो औवाजोंनो बानायनाय आरो ना। बिनि अनगायैबो माखासे आबाद मावनायाव गोनां जानाय जोङो नोंथां होननाय बायदि बेफोर मैफोर हुकेनफोर माइ बे फोरखौ माने जोंनो नांगौ बेखौ जों माने औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। बे जोङो। खदाल बिखुं सिखा बिखुं बेफोरखौबो नुनो मोनो। बिनि उनावबो माने। जोङो जेनेखा नोंथाङा होननाय बायदि जों औवा जों माने औ पेपार जों बहि बा नायो नङा होनबा पेपार बानायो जोङो लेखा बानायो बेखौ जोङो खा बांसिन सुबुंफोर खौबो माने जों औवायाव जेबो जोथोन लानाङा जेहुते जों औवाफोर औवाफोरखौ माने एसे गोरान जायगायाव बाबो ए एसे दैमा जिंफोराव माने। गायनानै दोनो आरो बेयो। हारसिंनो बारायबाय थायो नङा होमबा हारसिंनो बारायबाय थानानैै बि खौ माने जोङो औवानि बागान औवानि बागानखौबो जोङो औवानि बागान खालामो। आथिखालाव नुनो मोनो जोङो गोबां। गिदिर गिदिर बागान दं जोंनि बर बर सुबुंफोरनाव नङा होमबा? बेफोर औवानि बागानफोराव माने जेबो खस्थ खालामनाङा आरो माने जों। रैनो रां खामायनो। थायो माने बेफोरखौ जोङो माने बागान खालामनानै। बेनिफ्राय जोङो औवाफोरा जेरै नोंथां होन्नाय बिदि बायदि रोखोमनि औवा दं आरो नों। थाङा होननायफोर माखासे औवाफोरखौ आं। सिनाया जाना जायो सिनाया। अब्लाबो आङो खायसे औवाफोरखौ मोनथि बे औवा बुरखा। जोंना औवा। थेरे होनो बिनिफ्राय औवा जाथि। गुबुन गुबुन खाालारनि बानाय नङा होमबा? गोजा गोजा कालारनिबो औवा। आरो बेनिफ्राय जोङो औवानि। ओमफ्राय माने जोङो मोनसे जोबोद मोजां जानो हाथाव माने जोंनि बर'फोरनि। दोरोङारि जाग्रा। जिहेतु औवा मेवाइ। नङा होमबा बेयो माने जोंना बेनिफ्रायनो। जायो आरो जों माने बेथ' जोंना जानायाव बयनिख्रुइबो माने गो थावसिन होनो नङा होमबा बेखौ जोङो अनलाजों जानो थाखाय। बिनिफ्राय जोङो औवा मेवाइबो मोनजाबाय जोङो जानायनिबो जाबाय बेनिफ्राय रां खामायनायावबो हेफाजाब होखाबाय औवाया जिहेथु बेनि फ्रायबो जोङो माने औवाखौ माने न' लुनायावबो बाहायो आरो जोंना। न' लुनायाव माने जोंनि समाजाव माने औवाखौ माने आथिखालाव खम बाहायबाबो माने गोदोनि समाव जों माने औवाजोंनो न'खौ लुजो बोमोन आरो माने मुदानि फ्राय लानानै खुन्टानि फ्राय लानानै बेरानिफ्राय लानानै नानै माने औवाखौनो बाहायजोबनायखौ जों नुनो मोनोमोन न नङा होमबा। अब्ला नोंथांमोन नोंथांनि बायदिब्ला औवाया जोंनो रांखान्थि खा मायनायाव माने बेसे हेफाजाब होदों बेखौ
औ औ ओ नोंथां बुंनाय बाय दिनो माने जोंनि जिउआवहाय औवाया जोबोर गोनां। बेबायदिनो माने जोङो औवानिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनो माने रांखान्थिनिफ्राय माने जानाय लोंनायनिफ्राय गोबां माने जोंहा हेफाजाब जायो। ओ जेरैहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो औवानिफ्राय औवा मेवाइ मोनो होननाया माने जोंनियावबो गोबां बाहायो बिदिनो माने औवा मेवाइखौहाय जोङो आसार खालामनानै जानो हायो। बिदिनो माने जोंनियावहाय फोरखौ माने फाननायाबानो खान्थियाबो दाबो दङ माने ओ औवा बे मेवाइखौहाय आसार खालामनानै फानोब्ला माने गोबां रां मोनो। बेबायदिनो औवानिफ्रायथ' जोङो लेखा बिलाइ उनु बानायो । बिदिनो जोंहा गोबां बुरजा औवा थायोब्लाथ' गोबां हेफाजाब जायो। बिदिनो जोङो औवाखौ थ' बायदिसिना सानद्रि संग्राय बिदिनो सानदांगा सेन, खखा, खाखि, ओ जेखाइ ओ बेबायदि हेबनायावथ' बाहाय गायो आरो जि दानायफोराव आइ आइजें आइला फोरावथ' जोंनो गोबां नांखागौ, बेबायदिनो माने औवा खौ बेरा होनाय न' लुनाय बेफोरावबो नांगौ जायो औ नों बुंनाय बायदिनो जोंनियावबोहाय बर' समाजाव माने ओ जोंनि बर' समाजावहाय बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने औवाखौ बिबान बाननायावहाय बाहायखायो। बिदिनो बिदिनो बायदिसिना ओ बिबान बान्नायाव लानाय बा फान्थाव बायदिसिना जाग्रा मुवाफोर लाङो नालाय बिदिनो माने खाथाख' बायदि हेबनानै माने जोंनियाबो लाङो बिदिनो बेखौबोथ' औवानिफ्रायनो बानायो। ओ बेफोरबायदिनो माने औवानिफ्राय गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद बानायो जोनोम ला जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिमाव माने औवाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। औ नोंथां बुंनाय बायदिनो मा बे औवाखौहाय जोङो गायोब्लाबो जोथो जोथोन लानांगौनि माने गोनांथियानो गैया। माने औवाखौ एसे। ओ मोजां गोजौ जायगायावहाय नायनानै गायोब्लानो माने औवाया हारसिंनो बारायो बिदिनो गोबां सुबा बारायो औवाखौहाय माने जोङो जोंनो जिउआव नांखाबाय थागोन नालाय बेख ओंखायनो माने जोङो औवा गायनो हायोब्ला माने मोजां जायो। औवानो गोबां बुरजा जायगाबो नांगौ जायो माने औवाया थाब थाब सुबा बारियो नालाय बिदि बिदिनो जोङो माने औवाखौ गोबां जोङो राङावहाय जोंनि रांफोर मदद मोनो बिदिनो औवाखौ जोङो फिसा फिसाखौबो फाननो हायो बिदिनो माने ओ औवा फिसा लांनाया गुबुन बिदिनो औवा गिदिरफोर खौ लांनाया माने गुबुन गुबुन बेफारिफोर लां फैयो बेबायदिनो जोंहा गोबां फिसा फिसा दालां बानायनाय बेफोरावबो जों औवाखौनो बाहायो थायो बेबायदिनो बिदिनो जोंनिया साइना लुनायफोरावबोथ' सिगाङो माने औवानिनो खुन्था गायोमोन नालाय बिदिनो माने बेफोरबायदि खामानियावहाय जोंनि जोंनि जिउआव माने औवाया जोबोर गोनां बिदिनो जोङो गोबां खामानियावनो बाहायो सिगांथ' जोंनि बर'फोरा बिदिनो जिरायनो थाखाय आखाइ बैसां लुयो बिदिनो दुब्लि फोथाराव माने लावखारफोराहाय बे बैसां लुनानैहाय मोसौफोर गुमनायाव थायो बिदिनो माने जोंनो जोङो औवाखौहाय माने जोंनि जों दाबो माने बेबायदिनो बाहायो एसे एनला खम जाबाबो माने औवाया जोंनि थाखाय गोनां होननानै जों मोनथिगौ बेबायदिनो माने संनाय खावनायावबो जोङो खादौ बा सागंफोर बाहायनो बानायनायाबोथ' औवानिनो नालाय बिदिनो माने जोङो औवाखौ जोबोर गोनां औ औ नंगौ औ औ गोबां माने जोङो औवाखौ बाहायो। बिदिनो माने औवाया जोंनि जिउआव माने गोबां हेफाजाब होदो। बिनो ओं नों थाङा एसे बुंजागोन।
औ नोंथां होननाय बायदिनो जोंना जेनेबा बेफोरनो औवानिफ्राय जोङो
औ